हेलौ नोंथां औ नोंथां
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। ओ मा होननानै बुङो नोंथां जोंनि जों दहायल'सो सावरायखांबाय नङा होमबा रावनि बागै दा जोंनि बे बर' राव जों सानफ्रोमबो बाहायबाय थायो। बे बर' रावा बबेनिफ्राय बा माबोरै सोमजिनाय बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ जागोन नोंथां आं आंनि हानायखिनिखौ नाजानि ओ जोङो बर' हा बर' हारि होननानै बुङोब्ला बिसोरनि मोनसे सरासनस्रा थिखानाय राव दङ जेरैबाय दि बिसोरो बाहायो बर' राव अदेबानि बर' राव होननानै बुङोब्ला बर'फोरा ओ रायज्रायनो रायज्रायनाय जा राव बेफोरखौनो बर' राव होननानै बुङो। ओ गुबुन हारिफोरनि गुबुन हारिफोरनि बिथिङाव सावरायोब्ला हमनानै ला मोनसे राभा हारि बिसोर राभा हारिया ओ गाव गावनिनो मोनसे थिखानाय ओ राव दङ राभा हारि नाथाय गोबां समाव बिसोरो गावसोरनि मोनसे थिखानाय रावखौ रायलायाबालासिनो बिसोरो गावसिनि राभा राव आरो एसामिस राव मोननैजों ज' खालामनानै रायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो जायखौ सावरायगिरिफोरा राभा मिस राव होननानै बुंदों होननानै फोरमायलांदों बेबायदिनो ओ बर' रावखौबो सावरायोब्ला बर' रावहा मोनसे गावनि थिखानाय ओ राव दङ बर'फोरनि गेजेराव जानो हागौ गो बां रावसाफोर दङ नाथाय ओम अब्लाबो बर'फोरा गावसोरनि मोनसे थिखानाय रावखौ जोङो रायज्लायनायखौ मोननो हायो। बे बर' हारिनि राव जोनोम जानायखौ जोङो सावरायनो थाङो ब्ला गिबियावनो जोङो जारिमिननि नोजोरै नायनो गोनां जायो गोबां लिरगिरिफोरा बुंलांनाय बायदिब्ला बर' हारिया तिब्बत बारमान ओ राव हान्जानि मोनसे राव होननानै बुंदों अदेबानि बर' माहारिया गोदो गोदाय समाव ओ चिन तिब्बत बेफोरबायदि हादोरावसो थांनानै गोसारलाबायनानै दङमोन। लासै लासै बिसोरो ओम हाजोनिफ्राय जयेन फारसे जयेन फारसे ओंखारस्लायबोनायाव ओ बिसोरनि रावा जोनोम जादों होननानै बुंनो हायो अदेबानि हाजोनिफ्राय जेब्लानोखि आसाम हादोद आसाम हादर सासेम ओंखारख्लायबोदोंमोन बिसोरो बे समाव गोबां दैमा दैसा हाखर हाला मिथिंगा बिखा बायदिजों मोगा मोगि जानांनाय अदेबानि ओ बारहुंखा अखा बेफोरबायदिजों मोगा मोगि जानांदों होननानै बुंदों ओ बर' रावनि ओ जोनोमनि बिथिंखौ सावरायोब्ला बे थांनानै थाबोनायाव अदैबानि चिन मंगलिया तिब्बत बे हादोरनिफ्राय ओंखारख्लायबोनायाव ओ थांनानै थानो थाखाय गोबां खामानिखौ ओ बर'फोरा मावबोनांदों ओ जेरैबायदि ओ जानो थाखाय माबा मोनसे मुवा मावनाय अदेबानि आबाद मावनाय फिथाइनि ओ हाननानै लायनाय बेफोरबायदि ओ जेल्लानाखि मोनसे खामानिखौ मावदोंमोन अब्ला मोनसे मोनसे सोदोब जायो माबा मोनसे बोलो गोनां खामानिखौ मावोब्ला खुगानिफ्राय माबा मोनसे सोदोबा ओंखारो। बेबायदिनो बे सोदोब ओंखारजेननायनिफ्रायनो बर' रावा जोनोम जादों अदेबानि रावा जोनोम जायै जायैनो बियो बर' राव होननानै जोंनि गेजेराव दासिम थांनानै थानायखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां आं मिथिनो लुबैदों आरोना जोंनि बे बर' राव जायखौ जों सानफ्रोमबो रायलायबाय थायो। जों बेखौथ' लिरनाय महराव मोननो हाबाय नङा होमबा? गोदोथ' लिरनाय महराव जों बांद्राय नुवामोन। जेरैबायदि बिजाबफोराव दा बे जों बिजाब महराव लिरनो मोननाय आरो फरायबाय थानो मोननाय बेयो माब्लानिफ्राय जादोंमोन बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां जों बर' हारिनि सोमोन्दै लिरनायखौ सावरायनो थाङोब्ला बर' हारिया गिबियावनो अ गोबां हांखोफोरखौ बाहायनानै लिरदोंमोन होननानै जोङो बुंनो हायो बिनि गेजेराव आथिखालाव बाहायनाय जा रावनि लिरजानाय जोङो बेखौ देब'नागिरि होननानै बुंनो हायो आरो बे देब'नागिरि लिरनाया बर' हारिनि गेजेराव बिबार लाइसिनिफ्राय लानानै जागायाखैब्लाबो बिबार लाइसियाव रमान हांखोजों अदेबानि लिरजादोंमोन। उम ए देब'नागिरि हांखो गनायजानाय रावा ओ जिगुजौ थाम जानो हानाय नोंथां आं मोजाङै गोसोआव गैया नाथाय बे समनिफ्रायनो बै बैखिनि समनिफ्रायनो बर' रावा जोङो लिरजानाय महराव मोनदों होननानै बुंनो हायो मोनदों आरो। नोंथां औ बेनिफ्राय बर' हारिया लासै लासैनो बर' थुनलाइ होननानै मोनसे आफाद दाजाबाय सोलोंथाइ बिथिङावबो सोसनजाबाय एम ए थाखोसिम फरायनो हानाय जानानै फैबाय।
औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथां आंनि बर' समाजनि बे बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनायाव गिबिसिननि बिहोमा होनाय जायफोर बिथांमोन दङमोन। बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनानै होदो जाहाथे आं गियान मोननो हायो नोंथांनिफ्राय
नाजानि नोंथां आंबो आंनि हानायखिनिखौ ओ जोंनि बर' हारिनि फारसे नायोब्ला गोदो गोदाय समाव जिहेथु बर'फोरा जोबोद नासयजानाय अदेबानि गाहाय थाखो सानजेन सानजाजानाय मोनसे हारिमोन बेखौ साननायखौ बोखारनो थाखाय अदेबानि बुहुमनि सुबुंफोरजों समानै दावगाफानो थाखाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरा ओंखारबोदोंमोन जाहाथे जोंनि बर' सुबुंआो जौगायो देरहासार जायो होननानै बिनि गेजेराव जोङो मोननो हायो जे रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म सति चन्द्र ब्रह्म सति चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौनो जोङो मोननो हायो उ बिथांमोनहा बर' हारिनि फारसे जोङो गोथौ गोथौ साननो हानाय गोथौ सान्थौ थानाय जोङो बेखौ मोननो हायो। बिनि गेजेरावनो जोङो सुबुं जाय सासे दावहारु सुबुं जोङो बेखौ बुंनो हाबावो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बुहुमाव ओ देरहासार खालामनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन ओह बेफोरनि थाखायनो जों बर' हारिनि बिफा होननानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ बुंनानै बुं बुंनाय जायो बेजों लोगोसेनो गोबां लिरगिरि जाय बिथांमोनहा ओ दावहाजों नङा बोलोजों नङा बिसोरो गाव गावनि खर'नि सान्थायजों बर' हारिखौ माबोरै जौगाहोनो हागोन माबोरै देरहासार होनो हागोन बेखौ साननानै ओ गोबां लामा नागिरदोंमोन बेनि गेजेरावनो बिसोरो थुनलाइखौ मोनसे ओ साबसिन थुनलाइ होननानै बर' रावजों थुनलाइ सोरजिनानै गोबां लिरबिदां सोरजिदोंमोन ओ जेरैबायदि बेफोर लिरबिदांफोराव उम बर' हारिया दासिमबो जामबा जोङो सिखारनांसिगौ मानो उन्दुबाय थादों गोबां हारियानो दावगाबाय जोङो बेफोरबायदि लिरबिदांखौ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां गोदोनि लिरनाय जिथु बा खन्थाइ बेफोर हारिफोर जाखांनाय खन्थाइ होननानै आंबो मिथिगौ। ओ ओमफ्राय नोंथां नोंथांनि नोजोराव माबायदि जेनेबा जोंनि बर' रावा दा जेरैबायदि थांनानै दङ गोदो बेबायदि थांनानै थागोन ना थाया नोंथांनि नोजोराव बेखौ बुंनानै होनो हागोन। नामा?
नाजानाय नाजानानै नोंथां बर' हारिनि गोदोनि समाव जेरैबायदि थांनानै दंमोन आथिखालाव बियो ओदैबानि इयुन समाव थांना थागोन। थांना थानो हागोन ना हाया नोंथां? जागोन। जागोन नोंथां ओ बर' हारिनि रावनि सोमोन्दै जोङो सावरायोब्ला बर' हारि निसय इयुन समावबो थांना थाहैगोन बेखौ जोङो मोननो हायो। मानो होनोब्ला जोंनाव मोनसे गोरा आफाद दानानै होनाय जाबाय बे आफादानो जाबाय बर' थुनलाइ आफाद। बेजों लोगोसेनो सोलोंथाइनि बिथिङावबो गोबां उम दावगानाय खौ नुनो मोनो सरासनस्रायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नायोब्ला ओ संजितलइ अदेबानि फिस्टि संजिलायनि जाय फेसिस बेखौ जोङो बर' रावजोंबो होनो हानाय होननानै जोङो मोननो हायो। लोगोसेनो ओ बार हादरनिनो देरसिन आनजाद इउ फि एस सि। बे आनजादावबो बर' हौवास सोसनजानायखौ जोङो मोननो हायो। मोनसे हारिया जेब्ला जोनोम जाबाय जेब्लानि मोनसे हारिया जेब्ला गावनि सिनायथिखौ लानो हाबलाय अब्ला बे रावा गोदोसिन नायाव गोदोलानायाव एबा गोमानायाव बेयो मोनसे जेराव सानथावना नङा होननानै आं सानो जेब्लानो बर' सुबुं जेब्लानो बे हारिनि सुबुंफोरा रावनि फारसे सानगोन अब्ला बे रावा जौगासिनगोन जौगासिन होथारनांगौ जोङो बेखौ साननानै खामानि मावोब्ला जा निस्सय बे बर' रावा माब्लाबो गोमानाय नङा बेनि थाखाय साफ्रोमबो ओ बर' सुबुङानो ओ रावनि सोमोन्दै खामानिखौ मावनो गोनां होननानै आं सानो। नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे उम साफ्रोम बर' माहारिफोरानो गाव गावनि फिसाफोरखौ इंराजि मेडियामनि फरायसालियाव सो सोहैनायखौ नुनो मोनो जेराव बर' रावा गोबां ओ गाहाय थाखोआव जासिगोन। होननानै साननो हायो नाथाय ओ बेफोर साननायखौ बोखारनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो सुबुंफोरा सांग्रां जानांगोन जोंनि रावा जिहेथु मोनसे गोजौ थाखोआव सहैखाबाय जोङो बेखौ माब्लाबाबो गाहाय थाखोसिम लाबोनो ओ नांला ओ जोङो बे हानायखिनिखौ जौगासिनो नांगौ होननानै
औ नोंथां थारैनो नोंथां नोंथांनि बुंनायफ्राथ थारैनो सैथो। ओमफ्राय आं सानो आरो नोंथां जोंनि बे बर' रावआव बेसेबांसिम सोलिलांबाय थागोन आरो बेजों जोंहा फैबाय थानाय फरायसाफोरा बेसेबां दावखोनो हागोन। बेजों फरायनानै जोंहा बेसेबां मुलाम्फा जागोन बा जोंनि जिउआव साख्रि बाख्रि मोनगोन ना मोना। ओ बेनि फारसे एसे दुखु मोननाय बायदि मोनखाङो आरो मालाबा साननानै नायोब्लाथाय आङो ओमफ्राय नोंथांनि नोजोराव माबायदि मोनो जे बर' रावजों फरायनानै जोङो जौगासार जानो हायो हागोन ना हाया एसे
जिरायनि बिथिं ओ फरायनायाव गोबां रावावनो फरायजायो बर' मिडियाम फरायबाबो सासे गथ'आ खालि बर' रावखौल सोलोङा बेयाव हिन्दी इंराजि ओ एसामिस बेफोरबायदि रावखौबो सोलोंनानै लानो हायो जेब्ला फरायदों सासे फरायगिरिया सा साज्राङै फरायोब्ला माब्लाबाबो बियो गियान सोरजिनो हाया जेब्ला सासे फरायगिरिया गोसो होसारनानै फरायगोन अब्ला गासै बे बिगियानखौनो मोननो हागोन फरायनाया ओरैबायदि मोनसे बिथिं जे गोसो होनानै फरायबासो गोसोआव थायो गोसो होनानै फरायाबा माब्लाबाबो गोसोआव थाया होननानै ओ जोङो बुंनांगोन आरो नोंथां जेब्लानाखि सासे फरायसाया औ औ नोंथांनि सिम
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ